हेल'।
हेल'।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथाङा माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सा सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ ओ दाथ'। फिथाइनि बोथोर नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानैहाय बांसिन मोजां मोनो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंनि मोजां मोननाय फिथाइफोराथ' गोबां दं नोंथां। ओ बेनि मादा जोंनि ओनसोलावनो मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइ जेरैहाय ओ थाइजौ
औ नंगौ।
बेनिफ्राय नारेंख खल बेनि उनावहाय खान्थाल फिथाइ बेनिफ्राय जोंहा बे - बैग्रि फिथाइ नङा होमबा? औ लिसु बेफोरो औ बेफोरखौ गासिखौबो औ बे बफोर बेफोरनि मादाव माने आंथ' मोनसेल' बासिनो हानाय नङा नोंथां
औ
खौ गासिखौबो जानानै मोजां मोनो आरो
औ
औ दा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा फिथाइ नैबे बोथोराव ओ मोनजायो बेखौ नोंथाङा फोरमायदो एसे
औ ओ दानि नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो मोननाय जायो आरो थाइजौ खान्थाल ओ दाथ' थायनाय बोथोर थोर नङा होनबा नोंथां बेफोरफोर खौ मोननाय जायो आरो लिसु बिदिनो बायदि बायदि आरो आनारस जायखौ जों रैमालि नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो बेफोर खौ हाय मोननाय जायो आरो दा ब्रि बोग्रि फिथाइफोरखौथ' आरो दा मोननाय जाया नङा होमबा नोंथां बे खौथ' मेसेंवसो मोननाय जायो जोङो औ जेरैहाय दा ओ आं बांसिन जानानैहाय मोजां मोनो थाय-थाइजौ फिथाइखौहाय जानानै आं बांसिन मोजां मोजां मोनो आरोना नोंथां औ बे बाखिफोरखौबो जायो जानाया थेवबो आं बे खौ जानानैहाय बांसिन मोजांसिन मोनो आरो औ बुंनो हागोन नोंथां
खौ माबायदि जानानै मोजां मोनो गोथाङै ना गोन गोमोन
औ आङो थाइजौखौहाय औ गोथां गोथाङाव हाय मोन मोन मोनथयियाव आरोना मोनथयियाव गोथाङावहाय आङो बेखौहाय ओ माबा हानानैहाय बेखौ खाजि जानाय बुङो जोङो
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा औ बिदि जानानै औ बानल संख्रि होनानै बिदिनो ओ हानानै जानो गोथाङै मोजां मोनो आरो ना बिनि ओमफ्राय गोमोनैबो जायो थेवबो बांसिन आङो गोथ हानानैहाय गोथाङै जानानै मोजां मोनो आरो ना
औ
औ आरो बेखौहाय बे थ औ बे थाइजौ फिथाइखौहाय जोङो गोरलैयाव आसारबो खालामनो थायो आरो मोनबाथाय बेखौहाय जोङो जुइसबो खालामनानै लोंनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो। बेनि फ्राय नोंथां बे ओ फिथाइ साम हाथाय होनोब्ला जोंहा थ' माखासे ओ दानि जुगावथ' जोंहा फिथाइ सामथाइ जानायखौ गारनानै मानसिफोरा गोबां देहानि थाखाय मोजां नङि जाग्रा मुवाफोरखौ जानाय नुगासिनो नङा होमबा जेरैहाय जोङो बिस्कुट बायदिसिना बा बाहेरनि बे ओ बेबादि बेखौ नोंथाङा मा सानो फिथाइ सामथायाइ जानाया गोनांना बेबादि जानाया साबसिन
औ बेफोरबायदि दुखानाव मोननाय ओ मिथाय बा बिदि जाग्रा जानायनि सि ओ आं सानो आरोना फिथाइ फिथाइ सामथाइ खौ जानाया मोजांसिन मानोना फिथाइ सामथायावहाय जोङो ओ ओ गुबन गुबुन रोखोमनि भिटामिन मोननायफोर भिटामिनफोर मोननाय जायो आरोना आरो देहानि थाखाय मोजां जायो बेनि बेखायनो आं सानो जे ओ फिथथाय सामथायाइ जानाया मोजाङानो। देहानि थाखाय नांगौ बांद्राय जानो नाङा नां ओ नांगौखिनि ओ किसुमान अफि फिथाइफोरा आरो ना नांगौनि बांद्राय जायोब्लाथाय देहाखौ देहायाथा गाज्रि जायो आरो आरो लोमजायो बिदिनो गाज्रि जायो आरो। ना बेनिखायनो आं सानो आरोना ओ फिथाइफोरखौ जानांगौ आरो औ नांगौ बाय बेहाय जानांगौ आरो बेनि बाराबो जानो नाङा नानै मोजां मोनो ना मोना
आंथ' नोंथां खान्थाल फिथाइखौ जानानै आरो गोबां बोथोराव जानायबो जायो गोबां गोमोनानो जा गोथाङानो जा
औ नोंथां दाथ' जानाय बो थोर जाबाय नङा होमबा नोंथाङा जाबायना जायाखै
बेखौथ' जानाय जाबायानो नोंथां दासिम आङो गोमोनखौ औ जाबाय नाथाय गोथां जानाय जाथ'वाखै आरो
औ नंगौ आङो दासिमबो जाथ'वाखै आरोना नोंहां
औ औ अब्ला नोंथाङा नों नोंथांनि न'आव गावनि न'आवनो माबाफोर फिथाइ सामथायाइनि बिफां लाइफां दं नामा
औ दङ बांद्रायबो गैया बिदि बिसे ओ फांसे फांनै बेफोरबायदि दोङ आरो ना खान्थाल फि फिथाइ दङ खान्थाल बिफां दङ आरो थायजौ बिफां दङ बेनोल' आरो रैमालि रैमालि आरो रैमालि फिथाइ औ आनारस जायखौ जों रैमालि बुङो आरो ना बे दोङो आरो औ
बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइखौथ' जोङो ओ गावबा गावनि न'आवथ' जानानै जानानै जोङो मोजां मोनो नङा होमबा बेनि अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथाइखौथ' फिथाइ सामथाइनि आबाद खालामनानै दानि दिनाव गोबां माने रांबो खामायनो हायो आरो ना गोबां फिथाइ सामथायाइखौनो दानि दिनावथ' माने जेबो जिनिसानो माने गारजाया आरोना गासिखौबो जोङो औ फालांगि बा बेफार खालामनानै जानो हायो आरो जों गोबांखौनो दानिया नुयोबो बेबायदि फाननानै जानाय औ औ बेनिफ्राय नोंथाङा बे जोंनि जाखिनि जायगानि बा ओनसोलनि फिथाइ सामथाइ बेनि अनगायैबो गुबुन जायगानि फिथाइफोर नोंथाङा जाफेरबाय नामा
आङोथ' बिदि जाफेराखै नोंथां
औ नोंथांआ ओरैनोथ' नोंथां जोंनि जायगायाव आफपेल
औ नोंगौ नोंथां आफेलखौथ' जोंनि जायगायाव मोननो थाङा नङा होनबा बेखौ जानाय जायो आरो आफपेल आंगुर बेफोरखौथ' जोंनि जायगायाव मोननो थाङा औ
बेनि उनावहाय जोङो दाथ' गोबां रोखोमनि गोदान गोदान फिथाइ सामथायाइबो जोङो गायनाय नुदों गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै ओ जेरै जोङो दानिया मोनसे गोदान फिथाइनि बिफां जायो कक'वा होनना बुङो चक्लेट बानायोनो बेजों बेबायदि बिफां गायफैनायखौ जों नुदों आरो नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि नुदों नामा
आं बेफोरबायदि नुदों नुनाया थेवबो आङो ओ गायनानै फिथाइ थायनाय खौल' नुदों आरो ना बेखौ माबोरै बोरैहाय गायनाय जायो आं बेखौ नुवाखै नोंथां औ आं इनि बागै एसेबां मिथिया माबोरैहाय गायनाय जायो माबोरैहाय बे खौ फेदेरनाय जायो आं बेखौ मिथिया नों थां नाथाय आङो बत थायनायखौल'सो नुदो बिफाङाव नोंथाङा बिनि बागै मिथिगौ नामा नोंथां?
ओ आंबोथ' नोंथां बेखौ ओ माबायाव ओ नुनाय जायाखै ओरैनो आङो अनलाइनावसो नुबाय थादों आरो जेन'बा भिदिवफोराव इउटुबफोराव बेबायदि ओं गुबै गुबैयाव नुवाखै आं माने।
बिदि मोगथाङाव नु
उम औ मोगथाङा नुवाखै। बेनिफ्राय नोंथाङा फिथाइ सामथाइनिफ्राय ओ दिहुननो हानाय माबाफोर प्रडाक्टफोर मिथिगौ नामा फिथाइनि
फिथाइ सामथाइनिफ्रायथ' जोङो ओ नालेंखर नालेंखर फिथाइनिफ्राय आरो ना खोनादोंना नों थाङा? औ नालेंखर नालेंखर फिथाइनिफ्राय जोङो ओ
औ।
जोङो ओ मिथाइबो बानायनो हायो, बिस कुइड फोर दिहुननो हायो आरोना नोंथां आरो बिदिनो जाग्रा स क्लेटफोर आरो बिदिनो बाय दि बायदि दिहुननो हायो। औ।
खरनिफ्रायथ' नालेंखर थाव बायदिसिनाबो दिहुनो नङा होनबा नोंथां? बेनिफ्राय ओ क्रिम बायदिसिना बानायनो हायो जोङो बेबायदि आरो। औ। बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो गुबुन गुबुन फिथाइनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि लोंग्रा जाग्रा जुस
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ जेरैहाय थाइजौफोरनिफ्रायबो जोङो माबा ओ जुस लोंग्रा बानायनो हायो ना जुइच जुइस बानायनो हायो। औ बिदिनो खायसे खायसे फिथाइफोरनिफ्राय जोङो बिदिनो ओ दिहुननो हायो आ रो ना जाग राफोर बा लोंग्राफोर औ
बेबायादि फिथाइ सामथाइनिफ्राय दिहुननाय प्रडाक्टफोराथ' गोबां दंसै दानिया नङा होम
औ नंगौ नोंथां गोबां दङ।
गोबां कम्पानिफोराबो दिहुनो दिहुननाया। खिन्थु दा जों बुंनो थाङोबा कम्पानिनि प्रडाक्फोराथ' ओ बांद्राय मोजां जाया आरोना नोंथां बेहाय बांसिनानो ओरैनो फिथाइनि जिहेथु माबाखौल' होनाय जायो। ओ मा होनना बुङो बेखौ आ माने एसेल बिब बांनि माबा ओ फिथाइनि माबाखौ होनाय जायो आरो ना बिदैफोरखौ गुबैय बे माने गुन थाया माने
उम
औ होमबा नोंथांनि जोंना समा जाथ'लायबायमोन नामा?
थाङा नारें नारें कमला बुङो जे जायखौ जोङो।
औ
बेखौ नोंथा थाङा नों नोंथांनि न'आव दङ नामा बियो?
बेथ' नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिनि आबाद खालामनाय जाया।
औ नोंगौ खालामनायथ' औ खालामनायथ' जाया आरो सोरबा सोरबा न'आव बेफोरबायदि थायो आरोना। से इसे बाहाय बाहाय थायो आरो ना।
औ आ आंनि मिथिनायाव बे जोंनि ओनसोलाव गायनाय जिहेथुुन नारें आरो खमला बेनि जिहेथु सुवाद एबा टेस्टआ मोजां जाया होननानै आं मिथिदों आरो ओ बेनि खायनो गायनाय जाया बेखौ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां खोनादों ना औ जोंनिया समा जानानै फैबाय औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां लाखिथ'बाय